ओं नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
ओ बायजोआव जिरायनानै ओरैनो बारसो जागासिनो नोंथां बोथोराबो गरम नालाय
औ नोंथां माने अब्ला नोंथाङा आंजों नोंथाङा आंनो दसे माखासे आयदाफोरनि सायाव सावरायनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां औ
औ हागोन औ माने जों अब्ला ओ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय आरो जेरै औवाफोरनि बाहायनाय औवानि बाहायनाय औवानि आइजें आइला जों बेफोरखौ सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां। मानोना जोंनो औवाया एकदम गोनांथार जों जिउ खुंनायाव बा जों संसार जानायाव जो- जोनोमनिफ्राय लानानै जों थैजासिम
नंगौ नंगौ नंगौ माने जों औवा होनोब्ला जों माने गुजि जौखोन्दो सुबुंफोरानो माने औवाखौ बाहायो नामा जों होननानै बुंनानै लानो हायो आरो नो थां ना औ जेरै गावनि न'खराव नांगौनि थाखाय ओ न'नि बारिनि बबेबा खनायाव माने गावनि संसार जानायाव संसार जानायनि गोनांथिनि थाखाय बेफोरखौ ओ बार रि बैफोरावनो गायनानै लानायखौ नुबोदों आरो नोंथां।
औ नंगौ
मानो होनोब्ला माने जों ओ औवानि बाहायनायखौ जेरै जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम माने बिनि भेलुखौ जों बावनो हाया आरो। नोंथां
नोंगौ औ
जों बै समाव हाय ओ जोंथ' नुबोआसै बेख' अब्लाबो जों माने खोनानो मोन बोदों आरो माने बै समाव ओ खाथियाव हस्पिटाल एबा डाक्टर नार्सफोर गैयामोन नालाय नोंथां बै समावहाय जेब्ला सासे बिमानिफ्राय गथ'आ जोनोम जायो बै समावहाय नारिखौ हास'नो थाखाय बै औवाखौनो बाहायनाय जायोमोन होननानैबो जों खोनानो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेबायदिनो आरो जोनोम जानायजों लोगोसे ओ थैनायसिमहालागै जेरै सोरनिबा न'खराव ओ सोरबा सुबुङा थैयोब्ला बै न'खराव माने बै थैनाय मानसिखौ बै गोथैसालिसिम लांनो एबा सावग्रा जायगा नोङाब्ला दैमा बबेबा ओ गोथै सालिसिम लांनानै गारहैनो थाखाय माखासे बाथिफोर औवानि बाथिजों बानलांनायखौबो खोनाबोदों आरो नोंथां ना
औ
औ नंगौ औ आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो थाङोब्ला माने संसार जानायनि बेलायावबो जों माखासे आइजें आइला औवानि बानायनाय होननानै बुङोब्ला जों जेरै ओ संसार जानो जेनेबा माइरं होन माबा मोनसे जोंनि जाग्रा मुवाफोर फोसाबनो थाखाय जेरै औवाजों बानायनाय
औ
संग्राय सान्द्रै आरो जेरै ना गुरनो थाखाय जोंहा जाय आइजोफोरा ना गुरनानै गावनि न'खरखौ खुंबोयो जायखौ बुङो जेखाइ नै बैफोरबायदि मा खासे ओ आगजुफोरजोंनो एबा आइजें आयलाफोरजोंनो ओ जोंनि बर' न'खरफोरा माने सोलिबोनायखौ नुदों आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथांमोननिजों एबा नोंथांमोननि साइडजों बै जेनाखि ओ नाफोर सायोना जायखौ बुङो खखा खबाइ सेन ओ नै फल' नै बैफोरबायदि ओ बुस्थुखौ आथिखाल बिथिङाव बानायो ना बानायला आरो ओ बानायाब्ला बैफोरनि बेसेना माबाय दि सोलिनानै दं नोंथाङा एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां औ जोङो औवानि बाहायनाय होनोब्ला जोङो माने ओ जोंनि बर' समाजाव बा बर' सुबुंफोरनाव ओ थैनो ओ जा जोनोम जानायनिफ्राय जागायनानै जोङो थैजासि सिम जोङो औवाखौ बाहायो ओमफ्राय बे बे हिसाबैनो जोङो बर' न'खरफोरा ओ गावनि थानाय बिथानि बबेबा खना दाबसे जायगायावनो जोङो औवा खौ माने गायनानै लाथारो आरो जोंनो नांगौ होननानै जोंनि बा बर' न'खरफोराव जों औवाखौ नुनो मोनथारो ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ बे नोंथाङा बुंनाय बायदि ना हमनाय बेलायाव जोङो ओ बाहायो जोङो बे ना हमनाय आइजें बानायनो था खाय जोङो बाहायो जेरै ओ खखा उम खाखि लोगोसे जोङो ओ सेन आरो फल' जोङो बे सेन बा आथिखालाव माने गोबां मानसिफ्रानो बानायला साफा सानैल' बानायोसै माने बैफोरनि बेसेना आथिखालाव गोबां आरो बेखौ ओ सेन फोरनि बेसेनाथ' जायो दाम दाइनजौ गाहाम जायो स्निजौ गाहाम जायो बेबायदि जोङो ओ जोङो नाथाय थेवबो जोङो बायनानै लायो आरो जोङो ना हमनो थाखाय बा ना सानो थाखाय जोङो थेवबो बाहायनानै लायो बेफोर
नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो बाहायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ जोंनि संनाय खावनायावबो जोङो बे औवाखौ बाहायो नोंथां जोङो जेरै अर सुनायावथ' जोङो बाहायखायोआनो बन हिसा बन हिसाबै जों बाहायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ जेरै ओ ओंखाम बा जुमाय संनायफोराव जोङो एरनो बा जौ जोमायनि ओंखाम संनायाव बा ओंखाम सं संनायाव जोङनो थाखाय खादौ ओ खादौ बानायो ओमफ्राय जों आरो माखासे समाव खोस्लिबो बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। औ औ बेबायदि जोङो खादौ खोस्लि बेबायदि हेबनानै बाहायो। ओमफ्राय आरो जोङो संग्राय माइरं जावनो थाखाय जोङो सालिनो थाखाय खंग्राइ सान्द्रि बेफोरबायदि जोङो हेबनानै लायो। बे औवाजोंनो आरो जोङो ना गुर नायनि बेलायाव आरोबाव जोङो मोनबावो जोङो जेरै जेखाइ जोङो ना गुरनो थाखाय बे जेखायखौबो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो। ओमफ्राय खबाय ओमफ्राय बे खबायखौबो जोङो ना लानो थाखाय बे औवानिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां। मा बानायनानै लायो आरो जों बर' सुबुंफोरा औ बिनि अनगायैबो जोङो आरो जेरै मानसि थैनायनि बेलायावबो जोङो बे औवाखौ माने गोनांथार औवाया माने गोनांथार बाहागो लायो आरो
औ औ नोंथां
मोनसे न'खराव सासे मानसि थैयोब्ला बै न'खराव जोङो बै गोथैखौ बाननानै गोथै सलिसिम लांनो थाखाय जोङो बे औवाया औवाखौ बाहायो बे औवायानो माने गाहाय गोनांथार आरो जोङो बेनि उनाव जोङो बे बेयावनो जोङो दै गोथार जायखौ जों दै सान्थि होननानै सारो बे सारनायखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायो हासुंखौ हासुङाव जोङो दैखौ लायो ओमफ्राय सारो बेबायदि खालामो। जोङो उन्दुनायनि बेला उन्दुनायनि बेलायावबो जोङो बाहायो। जेरै दाहारा बानायो। जोङो सिबनो थाखाय गिसिब बानायो। औवाजों बेफोरबायदि गोबां मुवाफोरखौ जोङो बानायनायखौ औवाजोंनो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो जोनोम जानाय समावहाय माने गोदोनि समाव बा जोंनि गामियारि सुबुंफोरा बा बर' सुबुं फोर गथ' गोरलै जोनोम जायोब्ला बै गथ' गोरलैनि जा उथुमायखौ बे औवाजों औवा थटिउल गोबा गोबौजों जोङो बे उथु मायखौ हास'योमोन बिदि होननानै जों मिथियो बा जों मिथिनो मोनो। बेबायदिनो ओम ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो आरो औवानि बाहायनाय गोबां दंबावो जोङो जोङो न'फोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो। जेरै जोङो खुन्था गायनानै ओमफ्राय बेराखौ जोङो औवानि होयो ओमफ्राय गोजौआवबो जोङो फेराइ फेराइ बायदिसिना मान्दालि बेफोरखौबो जों औवानिनो बानायो।
नोंगौ
जोङो औवाजों औवानिफ्रायनो जोङो न' थाग्रा न'खौबो जोङो बानायनानै लायो। आथिखालावसो जोङो माखासे सुबुंफोरा ओ फाक्का बा इ बायदिसिना बायनानै न' नुनायखौ जों आथिखालावसो नुनो मोन्दों। नाथाय जोङो गोदो गोद निफ्रायनो जोङो औवानि न' लुनानैनो जोङो थाबोदों बा संसार जाबोदों
नंगौ नंगौ
बेबायदि आरो
औ नोंथां माने बुंनो थाङोब्ला दानि आथिखालावबो जाय ओ थाखा फैसा गोनां दोहोनि सुबुंफोर बिथांमोनाबो हाजार माने गिदिर गिदिर बिल्डिं फाइभ स्टार हटेलफोर लुब्लाबो माने औवानि नि अनगायै ओ सोलियै खौबो बुंनो हायो आरो नोंथां मानोना बै अवाल अवाल लुनायफोराव बै थखथाफोरखौ सुंथानानै दोननो थाखाय बेयावबो औवाफोरखौ औवाखौनो बाहायनायखौ नुयो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ
बेबायदिनो जों खोनानो मोनबावदों नोंथां ओ बे जों औवानि बाहायनायखौ जे गुवाहाटि नोगोराव जे गोदान एयारपर्ट माने उरां जाहाज बाफैग्रा बे जायगा खौबो माने औवानिनो बानायदों होननानै जों ससियेल मिडियाफोराव गोबां नुनो मोनदों। आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नोंगौ औवाजोंनो माने बिराद मोजां साजायदों आरो ना बायदिसिना महर होनानै
औ औ बेफोरखौ नायोब्ला नोंथां माने जों औवानि गोनांथिखौ एबा औवानि भेलुखौ माने जों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नों थां जोंनि संसार जानायनि बेलायाव सुबुंनि बेलायाव औवायादि बिसिग्राब ओ गोनांथि बेखौ माने जों फोरमायनानै बुंजोबनो हाया आरो नोंथां।
नोंगौ औवा-औवाया माने ओ एकदम गाहाय बि फाव आरो जेरावबो जोङो औवाखौ माने नांथारगौ बा बाहायथारो आरो जों औवाखौ बेबायदिनो ओम जोंनो औ मा नोंथां सावरायनायखौ जों बे यावनो दोन्थ'नोसै।
जागोन नोंथां जागोन।
औ दे